औ खोनाबायना
औ खोनाबाय
औ गोजोन बेलासि बिनि नोंथांनिसिम जास्रिहरग्रोनाय थाबाय
औ नंगौ
औ जों दा जोंनि बर' हारिनि ओखामथि माखासे ओंख्रिफोरनि सायाव जों सावरायनोसै नङाबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ गुबैयै जोंनि बर' हारिनि जोंनि ओंख्रि होनोबा जोंङो सबा अनला नारजि अमा
औ नंगौ
खुब्रा हांसो खुमब्रा अमा सबाय साम' गोबां ओंख्रि दङ ना होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जों बेफोरखौनो जानानै गोदो उन्दैनिफ्रायनो दासिमहालालाग देरबोबाय नंङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओंख्रि होनबाथ' जोंहा गोबां दङ जेरै जोंङो ओ गोदोनिफ्रायनो मैथा ना मैथा खांख्राइ
औ नंगौ
औ अमा खाजि बायदि बायदि गोबां ओंख्रि नोंथाङा नोंथांनि एसे बुंदै दे नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
औ
औ ओ माने नोंसोरनिथिंजाय नोंथांमोननिथिंजाय औ हाबाफोराव माने हाबा हाथासोनि हाबा सानना दङना औ बे बे हाबायाव दाबो अनला ओंख्रि संनाय माने ओ माबाया दङ नामा?
दङ औ हाथासुनि जाया हाथासुनि हाबा खुङो बेवहाय अनला ओंख्रि संनाय नेमाद दं। दंङ आरो हिनजावखौ जानला मानला ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ।
औ औ नंगौ।
औ नोंथांमोननिसिबो दं जानांगौ।
औ जोंनिथिंजाय बिदि ओ हाथासुनि हाबाखौ जों नुवाखै माने गोदो जानोबो हागौ खालि जों माने नुवाखै आरो।
औ अब्ला नोंथांमोनहा बे हाथासुनि खुंनाय हाबाखौ नुबोदिया?
औ नुवाखै ओ हाथासोनि हाबाया मानि मा माने माबायदि जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ बेयाव माने ओ हाबा हाबा गिदिर माने जों जेरै दा नों हाबा नुयोना नेम खान्थि मानिनानै हाबा जानाय नुयो। हिनजाव गोदाना बेवहाय जेबो ओ माबा खालामनाङा जेनेबा नों संनानै जाहोनाङा जों दानि जुगनि हाबायाव नङा होमबा? बे माबायावहाय हाथासुनि खुंनायाव हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ बाथौनि सेराव फज'नानै ओमफ्राय गाम्बारिनि खामफ्लायाव फज'नानै ओ बिनि सेरावनो बे अनला ओंख्रि आरो अनलाजों अनला दाउ बायदिसिना जिजों सं ङा अनला ओंख्रि संहोनानै माने रायजोफोरनो संनानै राननानै जाहोनांगौ आरो। बे हाबाथिलियावनो बेनि उनाव बे अनला ओं ख्रिजों बेजों जुदि रायजोफोरनो जाहोखांनाय राननानै होखांनाय लोगो लोगोनो रायजोफोरनियाव मोनसे नेम थायो माने बेवहाय बेवहाय थानाय जेसेबांखि दै आग्लायनानै थानाय बे दैजों बे दैखौ लानानै गावजों गाव सारलायनांगौ आरोखि
औ नोंगौ नोंथां
औ औ
औ
नों आं जोंबो बेबायदि नेमखौ बेखौहाय खनसे खननैल'सो जों जाबोनो मोन्दों माने गुदिनिफ्राय जोंनि बर' हारिया माबायदि हाथासुनि खुंनायखौ खालामो बेखौ जोंबो गुदिनिफ्राय मोजाङै मिथिया
औ नंगौ नोंथां
औ ओरैनोथ' जोंनि बर' हारि नि ओं बर' हारिनि ओंख्रि होनबा जों अनला दाउ ओमफ्राय अमा नारजि नङा होमबा नोंथां अमा नारजिखौ बोरै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा संफेरबाय ना अमा नारजि
औ नंगौ नोंथां औ जोंथ' मिथिखायो बयबो माने ओ नारजिखौ फाथोजों फाथो बिला य फाथो बिलाइखौ ओ खानानै बे बेखौ फोराननानै माने बानायनाय जायो औ ओमफ्राय बेखौ सं सङोब्ला
सङो दे फार्स्टनिफ्राय खिथालांदो नोंथाङा
औ माने जों बयबो मिथिखायो जे ओ नारजिया नारजिया फाथो बिलाइखौ मोजाङै खानानै बेखौ ओ सान्दुंआव फोराननाय जायो फोराननानै दोनो ओमफ्राय बेखौ संनाय संनाय समाव ओम आथिखालथ' बयनिबो न'आव गेसफोर थायो नालाय कु कारफोर कुकारफोराव होनानै बेयाव खारदै एसे होनानै गलायनानै लायो फार्स्टआवनो
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
ओमफ्राय बेयाव ओ बेखौ खारदै होनानै गलायनानै लायो ओमफ्राय बेयाव बेदर अमा गोथां गोथांबो होयो सोरबा सोरबा आरो अमा गोरानबो होयो यो बेखौ बेदरखौ मोजाङै माने एवनानै होनांगौ आरो ओमफ्राय गावनो नांगौ बायदियै संख्रि ओ अ बानलौ हालदै बेफोर खौ होनाय जायो नंगो नोथां औ
ओ ओमफ्राय आरोबाव अन गुन्दै अन गुन्दैखौ होनाय जायो बेवहाय
औ
जोंथिंजाय बिदिनो संङो आरो आरो
औ आं नोथांनो ओ अनलाजों संनायखौ आं फोरमायसै नोथां आं जिखिनि मोनथिगौ आरो ना अनला जों दाव संनो थाखाय बा गिबियाव माइरंखौ स सोमनानै खेरखायाव दोनग्रोनांगौ जिखुनु माइरंखौ सोमना लाग्रोनांगौ बे सोंनायनि उनावहाय गोदोनि दिनाथ' नोङो उवाल गा बाहायनानैसो देनो गोनां जायोमोन बा सोरबा उाल गाहेन गैयाबा टफसिफ्राव देनानै गुन्दै खालामनांगौ जायोमोन नाथायथ' नों दानि जुगाव ग्रेन्डार मेसिन ओंखारबाय मिक्सार मेसिन ओंखारबाय माने खम समनि गेजेराव गेरावनो माने अन गुन्दैखौ खालामना लानो हायो आरो, ओमफ्राय अन गुन्दै खालामखांनायनि उनाव बेखौ ओ दैखौ गोदौ गोदौहोनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय थानाय समावनो फारसेखै जोङो जों माजों संगोन दाउजों संगोन ना? नाजों संगोन ना? ओ जिखुनु होनानै सङा मानोे, जों बे जेखौ होनानै सङो बेखौ जोङो साइथ फारसेथिं रेडि खालामना लाग्रोजोबगोन।
औ नंगौ नोंथां।
लायनि उनाव दै गोदौबाय थायोबा दै गोदौनाय समाव, जोङो बे अनला अन गुन्दैखौ, जोङो दैयाव, एसे एसे सारनानै होबाय थागोन जेब्लासिम गलाया, ओमफ्राय ग'लाय थांनायनि उनाव जों एवफ्रामनानै लाग्रोगोन अमा बेदर बा नङाबा ना नङाबा दाउ बेदर बेखौ जों उनावहाय जेब्ला नों, उम अनलाया गोदौबाय थागोन अब्ला बेयाव जों गारसनना होयो, नङा होनब्ला नोंथां,
औ नंगौ नोंथां।
समाव जोङो जेब्ला बे अनलाजों आरो दैजों गोदौबाय, जायो, अब्ला नो बेे समाव जोङो खारैखौ होयो। रिमोननायनि थाखाय नङा होनबा नोथां, औ खारै होखांनाय औ दाउ आरो नङाब्ला अमा बेे जोंखि नङा बेखौ होबाय, बेखौ होनायनि उनावसो, मस्ला मस्लि बायदिसिनाखौ होनानै ओ फोमोननानै बेखौनो जायो आरो नोंथां। बे बे बेबायदि खालामबानो अनला ओंख्रिया जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नंगौ दा ना?
औ नंगौ औ नोंथां मोननिथिं जानाय,
नोंसिनि ओनसोलाव बांसिन औ, नोंसिनि ओनसोलाव ओरैनो, जायनिफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाबोखो, जेनेबा मा माखौ ओ जेनेबा नों आलासि, फोयोबा माबायदि ओंख्रि संनानै जाहोयो, नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां, औ जोंनिथिं माने आलासि जेरैहाय बैसागोफोराव दमासि बेबायदि फोरबो माबा जायोब्ला, थाय ओ आलासिफोरा फैयोब्ला ओम नारजिजों अमा ओमफ्राय ओ दाउजों सबाय, ओमफ्राय आरोबाव औ दङ आरो माने गोबां गोबां, दङ ओंख्रिफ्राम ओम ओमफ्राय बेदेर,
नङा होमबा नोंथां, जेनेबा नारजि नारजिखौ जों माखासे नेम खान्थियाव बाहायो नारजि ओंख्रिखौ नङा होमबा, बे ओ मानसि थैखांनायनि उनावहाय मानसि बस जायोब्ला जों नारजि ओंख्रि जाहोयो,
औ नांगौ नोंथां
ओ जों लामायाव नारजि अरगार होयो नारजिखौ माने खुगायाव अरनानै गारनांगौ, बेफोरबायदि माखासे जोंनि, ओंख्रियाबो माखासे नेमखान्थियाव जोंनि बर'नि नेमखान्थियाव हाबनानै दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां,
औ औ माने नारजिखौ अर गारोब्ला जों अब्ला जोङो बै थांखांनाय थैखांनाय मानसिजों सोमोन्दो गैयै जायो होन्नानै, जों गोदोनिफायनो फोथायबोनाय आरोखि बे
नोंगौ
उम ओमफ्राय नोंथां नोंसिनाव ओ नोंसिनिखै बिदिनो जेनेबा ओ खुमब्रा अमा, बा खुमब्रा हांसो बेबायदि ओंख्रि जागोना जाया? नोंथां गोदोनिफ्राय नोंथाङा, मोनजाबोदोंना मोनजाबोयाखै?
औ बेदि जायो दाबो। ए जोंथिं औ नोंगौ नोंथां औ। अ नोंथांमोननि थिंजाय माने फोथारफोराव साम' साम'फोर मोनो ना
औ मोनो नोंथां औ जों खाथिनि जों मोनो दैफ्राव मोनो। फुख्रिनि दैयाव मोनो ओमफ्राय बोहैनाय दै दंग बि उनाव दैमा बायदिसि सिना सेर सेर बे साम'खौ जों खननानै लायोमोन आरो गोदोहाय आरो मोनो दासिमबो मोनो।
औ नोंगो नोंथां।
ओमफाय आजिखालिथ नो गामि ओनोलाव साम'फोरखौनो खनानै माखासे ओ आइजोफोरा बा बाजाराव फानैनानै बेजोंनो न'खर सुंथायो नङा होमबा नोंथां रांखान्थिनि गोनांथि जानायफोरखौ मोनो ओ औ ना हमनानै सामफोर खनैनानै खांख्राइ हमनानै फाननानै रांखान्थि सुंथायो आरो न'आव नांगौ जानाय खौ खामायनानै लायो औ।
औ।
बिबानो ओ नोंथांमोननियाव ओ ओरैनो आलासि फैयोबा मा मा ओ ओंख्रि संनानै जाहोयो दहाय बुंनाय नोंथां बुंनायानो। नङा होमबा?
औ नोंगौ नों
बे
ओरैनोथ जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोबाथ बेनो जोबसै नङा होनबा नारजि अमा ओमफाय अनला दाउ आजिखालि माखासे ओंख्रिफोरखौबो जों माखासे बादायलायनायाव बाहायसै नङा होनबा नोंथां? जोंनि माखासे फोरबो फोरबोफ्राव जोङो ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय बादायलायनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिनो अमा नारजि ओमफ्राय अनला दाउ सबाय साम' बायदि रोखोमनि ओंख्रि ओ बादायलायनायखौ जों नुनो मोनो ना गोदोनि दिनावथ' जों बेबायदि बादायलायनाय नुनो थाङामोन नंङा ओनबा नोंथां? दानि दानि जुगाव बेफोर बादायलायनाया माने जोंनि गोदोनि गोमालांनो हमनाय ओंख्रि माने बर'नि आंगो ओंख्रि बेफोरखौ जों बोखांफिननो हानाय मोनसे राहा लामा लानाय बायदिखौ जों नुयो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दे नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय ना? उनावहाय आरो फिन सावरायफिनसै होनबा औ दे होनबा।